हेलौ नोंथां
हेलौ औ औ नोंथां
नोंथां खोनादों दा
औ खोनादों खिन्थु बाइक बारा मोजां खोनायाखै आरो
औ औ दा दा खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय दे
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आङो दं जिरायनानै नोंथाङालाय
आंबो दंथ'यो जिरायनाय
अ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां
ओ जाथ'वाखैनो दे
औ
नोंथां आं दायो जोंनि दोरोङारि जोंनि दोरोङारि आर'नाइ फास्रानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो
औ
जागोन दा नोंथां
औ जागोन दे
औ नोंथां जोंनि आर'नाइ फारसेया औौ माबायदियै दानाय जायो
औ आर'नाइ आर'नाइ जान जाथों जोंगोन बेयो जोंनि दोरोङारि गांसे फास्रा आरो
औ
आ नोंथां
औ नंगौ नोंथां खोनादों
औ जोंनिथ' बे जोंनि माहारियाव बर' माहारियाव जोंनि न'खर न'ख गा सिनाव मो आर'नाइ फालि खौथ' नुनो मोनखायो। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ दानायनि माने बानायनायनि आदब जा आदब बेखौ आं एसे बुंनोसै। सानदों।
दे फोरमायना होलाय नोंथाङा।
आर'नाइखौ दानो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि खुन्दुं एबा गाब गाब जोङो लानो हायो।
उम
जेरैबायदि जों
मोनसे गाबनि खुन्दुं लाबाय
औ
खोनादों ना नोंथा?
औ खोनादों नोंथां दे।
औ बे गाबनि फुखौ जों गिबियावनो
औ
थुनना लााग्रोयो आरो
जेन जेनथोरजों थुनना लाबोयो जों गिबियावनो मुस्राया अ बेखौ जोङो थुख्ला थुननाया जाब्ला जों बेखौ सोंनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
ओ बेबायदिनो जोङो सोंनानै जेब्ला सोंनायनि सोंनायाथ' गोबां आदर थायो नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बिब्दिनो जोङो सोंनायाव सोंनोसै सो नायाव जि जि आदब बाहायो जों बेखौ हाय औ ।
माबा सोनोस आर'नाइ सि-सि-सोंनायाव साबैसे सुबुं नांगौ नोंथां?
हो
आर' नाय सि सो सोंनायाव साबेसे सुबुं नांगौ?
बेखौथ' जोङो आर'नाइखौथ' जों गांसे गांसेल' जुदि गांसेल' सोंब्ला जोंनाथ' गोबां सम लागोन ना बेनिखायनो जोङो बेख थ' जेसेबां जेरैबायदि नैजि जिबा जि जुदि जो सोङोब्ला गोलाव गोलाव जायगायाव बेखौ सोंनांगोन बेयाव जोङो सानैबा साथ
हेलौ नोंथां ।
औ खोनादों खोनादों
औ खोनादों नोंथां बुंबाय था खोनादों नोंथां
जोंनायाव साथाम बा सानै सुबुं बिब्दि नांगौ आरो
औ
बिदिनो जों बेखौ सोंना लानोसै सोंनाया जोबब्ला जों बेखौ रासो-रासोआव सोनाय जायो आरो
खोनानाया एसे प्रब्लेम जादों नेट
अ दालाय नोंथां खोनादोंना?
खोनादों खोनादों खोनादों उम उम बुंदे
औ बिदिनो जों सोंनायनि जि आदब बेयो जेब्ला जों बेखौ रासोआव थुब सोनाय जायो आरो
औ
खोनादोंना? अ रासोआव सोनानै अ औ बिदिनो रासोआव सोनानै जों बेखौ दानाय जायो आरो
औ नोंथां
आं बे बायदिब्ला बांसिनै जों बेखौ आखाइजोंबो दायो।
ओम।
आरो गोबां गोबां जि-जिसालि बा हिसानसालियाव बेखौ दानाय जायो आरो।
औ।
बिदिनो आरो दा आथिखाल मुगायाव गोबां बेखौ मेसिन मेसिनफोरजोंबो दानाय जायो आरो।
औ।
मेचिन गोदोनि दिनावथ' बांसिनै जोङो बेखौ आखाइजोंनो दानाय जायोमोन।
औ।
नाथाय दा आथिखाल मुगाया बांसिन जों बेखौ मेचिनजोंसो दानाय नुयो आरो।
औ। नोंथाङा नोंथाङा गामि नोंसोरनि ओनसो लाव तातसालजों दानाय नुगोना नुवाखै?
आङो बेखौथ' नुफेराखै जोंनि ओनसोलाव आर'नाय दानायख खौ नुवाखै आरो
औ।
जों जोंनि ओनसोलाव बांसिनै दख'ना दाग्रा हिसानसालिसो दङ।
औ।
अ। बिबिनो जोङो बे आर'नाइखौ ओ आखाइजों दानायनि बेसेना मेचिनजों दानायनिख्रुइ गोबांसिन जायो होननानै खोनानो मोननाय जादों आरो।
औ नंगौ।
औ औ।
नोंथाङा आर'नाइ फास्रानि आगरफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
जोंथ' बांसिनै आरनाइ खास्रानि आग'र होनबा जों बेखौ हाजो आगर होननानै बुंनाय जायो आरो।
औ।
जों आरो बे आर'नाइ फास्रानि बाहायनाय
औ।
बाहायनायखौ जों बांसिनै गेदेर गेदेर सुबुंफोरखौ मान होनाय
औ।
सोरखौबा जु सोरखौबा मान होनाय आरो हाबायाव हौवा गोदान हिनजाव गोदान बेफोरखौ जों लानायखौ नुनो मोनो आरो।
ओं।
आरो जोंनि माहारियावथ' जोंथ' बेखौनो हारि हारिमायारि फास्रा एबा जि होननानै मख'नाय जादों आरो।
ओं नंगौ।
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों। आर'नाइनायनि सोमोन्दै औ औ सोमोन्दै आर'नाइ फा जागोन दे।
आर'नाय फास्रायाथ' नोंथां बुंनाय बायदियानो।
औ।
जोंनि मोनसे दोरोङारि फास्रा बेयो बेखौ जोंनि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनबोदों सिगांनिफ्रायनो। न'खर न'खरबो बांसिनानो जों सोंनानै बेहायनो न'खरावनो तातसालिजों जों दानाय नुनो मोनबोदों बेहाय
औ।
औ आर'नाइ फास्रा दानो नोंथाङाथ' सोंनायनि सोमोन्दै दहायनो बुंदों। आं दानायनि बेलायाव बुंनि बेहाय माने सानै मानसि नांगौ जायो आरो।
ओ दानायाव ना?
औ दानायाव। सानै माने जोंनि सरासनस्रा जोंनि न'खरारिफोरनि गामि ओनसोलनि बाथाय ताथसालाव ब रायफोरा सानै मान आङो थानाय नुदों सिगाङाव दानायनि सासे उनाव माने आखाइजोंनों दाया आखाइजोंनो दायो। माने आखाइजोंनो आरो ओ बेखौ आखाइजों दानाय जायो फिसा।
औ
उम टुवेल्भ एन्स एन्सि औ बावबा मेक्सिमाम गुवारा टेन एन्सि बौबा फाइभ बा सेभेन ओइट बिदि एन्सि माने गावनि सुबिदा बायदि लायो आरो।
औ
बेनि गुवार हिसाबै माने सुबिदा बायदि मा माने सोरबाया एसे लायो सोरबाया टेन एन्सि बिदि गुवार हिसा बै लायो सोरबाया टुवेल एन्सि बिदि लायो गुवार हिसाबै।
औ
ओमफाय गोलावआ जाबाय टुइन्टि सिक्ससो जायो बेनि गोलावआ टुइन्टिसिक्स इन्सिसो जायो। बेनि गोलाव लानाया ।
औ
बारा नोङा एसेबां माने बे माइ ज'खानि आरो बेखौ ज'खानि
औ अ'।
ज'खा बायदि खालाम जायो उम।
बेखौ जों होनब्ला आखाइजों दानाय जायो न'?
जेसेबां गोलाव लानो बिदि । बेखौ आखा जों दायो औ ताटसालाव बहायना बेखौ बेखौ आगर थिखांनोबो जायो।
औ नोंथाङा बे आर'नाइ जिनि बाहायनायखौ हागोन नामा?
औ बे आर'नाइ जियाथ' जोङो खोनादों।
अ अ
आरननाय जि थ' आङो बांसिन सिगांनिफ्रायनो नुबोनो मोनदों गेदेर गेदेर सुबुंफोरनो मान होनाय बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि जोंनो मानगोनां सुबुं जायाथ' जोंनि देरसिन गेदेर गेदेर गोलाव सुबुंफोर जोंखौ मान होनाय जायो आरो लोगोसेनो जोंनि माखासे जोंनि आगु आगु फोरबो फोराव बे फास्राखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो माने जों बेखौ लानाय जायो आरो जोंनि दोरोङारि खान्थि हिसाबै जाहाथे बेनि नेरसोन बे नेरसोनानो जोङो जोंनि हारिमु होननानै सिनायनो हानाय बे हारि होनना मोनसे हारिनि सिनायथि बे
उम
नोंथां दिनैनि
औ।
दिनैनि बे टपिकखौ बेखिनियावनो बेखिनियावनो फोजोबथ'निसै।
औ दे नोंथां।
दे नोंथां।